मा औ खोनादों खोनादों
ओरैनो दं नै आदा
अ औ औ औ गोजोन मोनाबिलि
ओरैनो दं जिरायनानै
उ उ नै आंबो ओरैनो दङ फांखानि बार जागासिनो
उ उ गरम जादोंथ बा
औ सान्दुंआनो बिराद थां थां गोराथार औ औ
ह हराव अखा अखासो हागोन नामा ओरैनो मोफ्र्लामला बायदोंमोन माथो
जानो हायो ना हाया अखायानो गथ गैला माथो
गथ गैलाथ' आरो मोजां हाला माथो
बिसिना चिरां न
औ जोंना सि
औ अखाया एसे हाबावदोसो दां नोंसिनिथिं
अखाया हादोंमोन हानाया नै दिनैजों मैया जों हायाखै माने मैया एसे दुंबाय मैया थांबाय ओमफ्राय दिनै थ' हाखायासै दिनै सान्दुं दुंबाय बिरादनो
अ जों औ जोंनिथिंथ' मोजां रोखोमनि दाबो हायाखै अखायानो
अ ओरैनोथ' माइ गाय माइ गायनायफोरा
माइ गायनाया नै-नैबे सप्तासे थांनानै बै मोनसेयाव सप्थायायावसो गायनो नागिरदों
उ जोंनिया गायगासिनो जोंना गायनायालाय
उ ओं नोंस्रा गायखांबाय न'आव
जोंहाथ' न'आव गाया गायनाया आइया ओरैनो जोंना माबा मावहैयो हाजिरा गायो गायगासिनो दाख्लैनिफय गायगासिनो ओरैनो जोंहा बिदि माइ गायलायनाय हा गैया गैनाया
औ औ
नोंस्रा गायो खौमा ना
औ गायो जोंनाबो इसेल'सैलै
थाम बि औ थाम बिगा
थाम बिगा अब्लाबोथ' बुरजा
माइआलाय एसे मोजां जायो जानायालाय जोंथिजाय
उ
ओरैनो जाथ्राबाबो जिबा जिद'आथ' थांखायो
अ होनोमबो मना आं औ औ होमबाबोथ' मेर्ला जायोना जेनेबा जानो जानो थैयोना
औ औ जानो थोयो जेनेबा बोसोरसेनि थोयो आरो
औ
उम ओमफ्राय जा हरनि जानाय लोंनायनि लाहार फाहार खालामबाय?
लाहार फाहाराथ' जाखाबाय जानाया ओरैनो माबासो अमा बेदर आलु
अ।
ओमफ्रायो अमा बेदरजों आलु संबाय। ओमफ्राय ओरै दावदै फाजा ओरैनो बेनोसै आरो। नोंस औ दाबलानो जाहैबाय मोननै मोननैआनो जाहैबाय। उम।
नोंसिनालाय?
जोंनिया माबा नाजों ओमफ्राय आलु बिलाथिसो जागोनदां।
औ। गोथाव होनबाबो। नाखौ जानांगौ नाया थान्दाना दा गुसु आराम। थाजिम मोनो नाखौ।
उम अमा बेदेरालाय गरम जायो जानायाबा।
उम गरम जायाबा हाब द-दहाय सानावबो दहाय सानावबो जादों।
औ।
दहाय सानाव बिराद दुंनाया बारा।
औ औ सादुङा सादुङा। आंबो थानो हाया हाया मोनलायदों दहाय बै आदै मोनाव मुलि सारहैदोंमोन ना। ओमफ्राय माबानि हाग्रानि
हाग्रानि हाग्रा थैनायनि उम। ओरैनो बे माइ माबायाव हाग्रा थैनायनि मुलि
औ स मा माइआ जेबो जाया माया थैया।
ओ इसेसो माबा जाया इसेसो माइया लोरबां जाया नामा?
बा-बारा इसेबां जेबो जायालै।
माने
थारमाने बे औ औ बै थारमाने हा हाग्रायाल' थैगोन आरो। बांद्राय अ बांद्राय अफार होयो बा अफार गोलैबायोबा एसे नोरजिया जालांनो नाय
इसे इसेे लोरबां
औ औ अफार गोलैयोबा आरो अफार होनाय जायोबा। ओमफ्राय ओरैनो दै थायोबा साबसिन जायो थारमाने बे हाग्रा बेगर थायोना।
औ औ।
फोर गला जाजोबो आरो।
अ दै माने दै थायोबा उम दे।
जेनेबा नैबे आं गा होनाया बै हाग्रा रज'नायनि उनाव होनाय नङा। बै माबा हा हाग्रा रजयैनि सिगां गायखांनाय लोगो लोगो होनाय आरो।
औ औ औ माने दैयाव होनानै दोनखाबाय नालाय माने हाग्राया माबानो हाला आरो।
औ बै हाग्रा बेगरफोर थायोना। जमा जमा नुवाना बैफोरो गला जाजोबो आरो उम। उनाव एसे खम जासिगोन औ।
सारनायनि आदबा मोज
औ औ उम। एसे रज'बाबो एसे खम जाहैसिगोन आरो उनाव।
औ औ। माने दैयावनो माबाखाबाय नालाय सारखाबाय नालाय।
बबेबा बबेबा बै दै गैथारैा खिन्थु खामानि होनो नागिरा मानो होनोबा फोनांजोबनो हायाना बुस्थुआ सारनाया।
उम माने बे बुस्थुआ गोसारजोबा आरोना।
दै थायोबाथाय दै थायोबाथाय दैयाव होना होबानो दैया मालाय गोसार जोब खायोना औ औ औ बेबायदिनो जायो आरो। ओमफ्राय अमा बेदरजों लोगोस से मा माथो जानो मोजां मोनो?
आङो? आंथ' जानायखौ अमा बेदर खौबो गोथाव मोनो ओमफायो ओरैनो दाउफोरखौबो मोजां मोनो। मथामथि गा ओह खुसियाफोरखौबो मोजां मोनो खुसियाखौथ' जायो आं। जों औ। जोंहा ओरैनो बे खुसियाफ्रा
उम।
जों आरो माबा जायगायाव मा होनोमोनलाय बिदि ना खुसिया लायग्रा दंख खायो माने जायगा खाथ मानि जायगानिनो औ औ चिराङाव। नों बै माबाखौ मिथिगोना मिथिया दालांखौ।
बबे दालां बा?
ओह हाग्रा हाग्रा मा दालांखौ मिथिखोना मिथिया नों?
हाग्रामा दालां न औ बेखौलाय मिथियो।
बेखौमि
उम उम दालाय बेयाव मोनसे फेस्टिभेल जालायोमोन ना?
औ बेयावथ' मेर्ला आं औ औ दैजिंफोरबो जायोमोन ना बेहाय। उम उम बेनि जोंनेया बेनि बुदियावनो ओमफ्राय बे जायगायाव बिदिनो खासि माबा माबि नांदर बिराद दङ ना बेयावनो जोंहा लायबा मोनो आरोना बेयावनो मा जानो एम्बु एम्बु लायबाबो एम्बु मोन शो बिदिनो खुसिया लायबाबो खुसिया मोनो। जा मोनो मा बै हाग्रानि
अ अ औ बेयाव मोनजोबो ओ। बे दैया आइ दै दै दैमास नामा नामा अ अ औ औ माथो बे बिराद गिदिर जादोंबा
बियो दै दैया? दैया बियो देरो उम। गिदिर गिदिर देरबोथारो माबा बान्दो माबा माबि बायलाबायो ओमफायो बिदिनो थांनाय बोसोराव खम जादों। ओमफ्राय बै बोसोराव बिराद बाना
अ उम उम उम ।
बिराद गिनांगौ ओरैजाय दा नै दा मैयाना दाखालि एसे देरदों होनदोंमोन ओरै
औ ए-एसे खोनादोंमोन आंबो।
औ देरदों माने दे बांगालफारा ओरै मोनसे जायगा दंना। बिथिं माने एसे खुरखालांदों आरो।
ओम ओम। बेथ' दैया ओरैजाय हाजोनिफ्रायसो फैयो न? औ। औ औ औ ओ। उम उम। बे मानासजोंनो फैयोदां ना? मानास जिंनिया मानास जिंजों फैदोंदां बे दैया?
बि दैया औ बि-बिजों थाङो खोमा ओं।
अ औ।
बिराद गिदिर देरो बाव अख'-एखमबा एखमबा बोसोराव। गिजोबनांगौ जोंनि खाथिनि जायगाफ्रा गिनानैसो थाजोबलायनांगौ।
औ ओम।
माने बिसास माबा माबा गैय ना बांद्राय फोथाय जाय ना बे दै बुस्थुखौ ओम। बिराद गिदिर उओम।
हाजोनिफ्राय फैनाया बिराद दाहार जायोना?
दाहार जायो उम। दाहार जायो आरो बिदिनो गोसाफैयो ओं। बिदिनो बेजों लोगोसे बिराद माबा माबि फैफायोना औवा गनफोर माबा माबिफोर
ओम ओम ओम ओम।
जोंना बे ओरै नैबे दालां बानायनानै सो ओरैजाय बारनाय नोंसिनाबो ओरै माबामोन नामा नोंनाबो
आंना उदालगुरिसो उदालगुरिसोआंना। औ औ।
ओरैजाय जोंनि बारग्रा आरि बे दालां थांनानैसो बिराद मोजां जादों।
अ ओम।
बिराद जेंना जायोमोन बे दै थांलाय फैलाय। ओरै जोंनि माबा बिथिंजाय।
ओम।
बेयो
औ ओमफ्राय बेजों लो लोगोसे ओरैजाय हांसोफोरलाय जानो मोजां मोनो ना मोना?
हांसो हांसोखौबो जानो मोजां मोनो आं आं अ मथा मथि गासिबो जाग्रा बेदर ना जाग्राखौनो मोजां मोनजोबो आं गासिबो जाजोबखायोमोन माने मैसोखौबो जायो आं मोनसेबो जायैआनो गैया आरो आंना। जाजोबो बुंजायो आरोना खालै बै मोनजायै बुस्थुखौल' थायो बिदिनो मोसौफोरखौ जाया नालाय मोसौफोरा थाबाय जेनेबा। बिदि आरो ओमफाय सोबखौनो जा-जाजोबो आरो। ओम जाजानायखौनो जाजबो आरो।
ओम। बेजों लोगोसे आरो मैगं थाइगंआबो गाससिबो जाजोबो न' हाग्रानिफोरखौ। गोखा गोखै गासिबो।
बिराद मोजां मोनो आं गासिखौबो ओं। मथा मथा मथि आंना बासिनाय होननायानो गैया आरोना।
मैगङाव नोङो बयनिख्रुइ साबसिन मोजां मोननाय मैगङालाय माथो?
आंथ' माबाखौ माबाखौ मोजां मोनो हाग्रानि हाग्रानि ओरैनोथ' जों बै लाफाखौ मोजां मोनो आरो आङो। ओमफ्राय हाग्रानि बिदिनो हाग्रानि जायखौ मोनो बेखौनो जायो आरो जानाया बै खुदुनाफोरखौ मोजां मोनबाय जानो उम बे दाङाफोर थायोना हाग्रानि दाङाफोरबो थायोना बेफोरखौ गोथाव मोनो आरो जानो
ओमफ्राय जे थास' बिबारफोर हाग्रानि
लाफाखौ गोथावसिन मोनो आरो
अ लाफाखौ न अ अ अ ओमफ्राय ओरै थास' बिबारफोरखौलाय थास' बिसं
हो
थास' बिबार
औ थास' बिबार थास' बिबार जाजोबो थास'खौबो गासिखौबो आङो आइथिंनिफ्राय जानानै बिथननिफ्राय बिलाइसिम जाजोबो हा हा गारा आरो मोनसेबो
औ
नोंबोथ' जायो
औ जाजोबो आंबो गासिबो आङो थास'नि मादाव बै माबाखौल' बारा थावनाय मोननो नागिरा होमबाबो जायो जानायालाय आथिंखौल' औ ओरै बय ओमफ्राय बयनिख्रुइ गोथावसिना बे बिबार ओमफ्राय बिसं
बिबार बिसं बाब
औ ओमफ्राय बे बिसं औ आरो बै बिसङाव एसे नाफाम लागायदो
औ औ गोथाव जायो औ खिन्थु नाथाय आङो नाफामखौ जाया
जाया न उम उम
ओमबा दे आदा लाखिथ'नोसै नामा नै माथो समाबो जानोसै औ दे दे औ नों हरदो एबार औ दे